ना नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना?
औ आङो नोंथांजोंहाय ओ माखासे ओ खोथा सावरायनानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हा नंगौ ना नोंथां?
औ हागोन दे दे नोंथां।
ए ओ दायो जोङो मा बर'फोरा मा मा आबाद मावो बेनि सायावहाय सावराय लांनोसै ना नोंथां?
जागोन दे नोंथां।
जोंनि ओ बर'फोरनि गाहाय आबादानो मा माइ आबाद नङा होमबा नोंथां? दा ओ जोंङो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरारा गोबां आबादफोर मावो गोरान आबाद जेरैहाय बेसर सिबिं सबबाय बेफोरबायदिबो मावो। मावो ना आरोबाव मा फाथो आबाद बेफोरबायदिखौ मावो आरो। जोंनि बर'फोरा दा आङो गाहायै बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौनि मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनो सावराय फोरमायनो सानदों। माइ आबाद माइ खौहाय जोङो मा दैज्लां बोथोराव गायो आरो ओ बे दैज्लां बोथोरा फैनायनि सिगां जोङो मा सिगांहाय मा जोङो बे माइखौ फोनो थाखाय मा मोनसे माइ जोलै दोनखानांगोन आरोना बे खोथिया फोनो थाखाय म जोलखौ जोङो रेडि खालामनानै दोनखानांगोन बे जोलैनो दोननाय माइखौ मा होननानै बुङो माइ माइज्लि होननानै बुङो दा बे माइज्लि खौहाय जोङो जेब्ला सम फैगोन माइ गायनायनि बोथोर फैगोन अब्ला जोङो बेखौ फोनो नांगौ दा माइ फोनो थाखाय बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो मा हा एवनानै हाखौ लाग्रोनांगोन सिगाङावनो दा मोनसे दब्लायसे दब्लायनि जेसेबां फैयो बेखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनांगोन दा सिगांहाय हालेवगोन जखौ बेखौ खारायनाय होननानै बुङो आरोबाव मा बिनि उनाव खनसे खनसेल' हालौवनायजोंथ' जाया नालाय बेनिफ्राय आरो माव बेखौहाय मा खालाम मगोन ओ बेखौहाय मा सामार होबावगोन आरो बेनि उनावहाय मा आरोबाव बेखौहाय फोथारनां नांगौ समावहाय हाया जेब्ला रुइगोन अब्ला बेखौ मा होनो बर' होनाय होनो दा बे हालेनायजोंल' जाया बेहाय खालि बेयाव दैबो सोनो नांगोन आरो नोंथाङा दैखौ मोजाङै सोनानै हालवनांगोन आरोबाव बे दैफोरखौ लाखिनो थाखाय मा खालामनांगोन आलिफोरखौ मोजाङै खो नानै लाग्रोनांगोन आरो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जेब्ला हाया रेडि बेबायदिनो रेडि जागोन अब्ला बेखौ बे जोलैनो दोननाय माइजलिखौबो साननै सानथामनि सिगां सोमनानै दैयाव सोमनानै दोन फोग्रो खागोन आरो जाहाथे माइफोरा मा फोनानै बियो गासिबो मा ओ सान्दुंजों रला रानलाङा आरो मा ओ गासिबो मा औ मोजाङैनो रज'जोबो बेफोरबायदिनि थाखाय मा दैयाव सोमनानै लाग्रोगोन आरो बेनि उनाव जेब्ला हाया मोजाङै गोमोन जा हालौनाया रेदि जागोन होनबा बेखौ हाय मा फोनानै लागोन आरो दा बेखौ फोनानैहाय ओ बेबायदिनो एसे से दानसो दोननानै बा एसे मालाबा बाराबो जायो बोथोरनि सायाव जायो दैफोरनि दा माबायाव जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौहाय जोङो जेब्ला माइया जागोन अब्ला बेखौ जोङो गायनो थाखा आरोबाव माखासे हाफोरखौहाय जोङो माखा खालामना लानांगोन जोङो सिगाङावनो रेडि खालामनानै लानांगोन हालेवनानैहाय दा बेखौबो जोङो मोजाङै दै सोनानै लानांगोन ओमफ्राय जोङो बे हाखौहाय मा खारायनांगोन आरो खा रायनायनि उनाव जों आरोबाव बिदि खाराय खाराय जोङो मा खालामोन बिनि उनावहाय जोङो माहो सामार होगोन बिनि उनावहाय मा खालामगोन गाय साननैसो समावहाय बर' होबावगोन बेनि उनाव गायगोन आरो दा बे हालेवनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गोदो- गोदाय मा बांसिनानो जोंना मोसौजोंसो हालेवोमोन मानसियानो नङा होमबा दा दानि जुगावसो दा ट्रेक्टारफोरजों जोङो हालवनायखौ नुनो थांसै दा गोदोनि दिनावहाय हालेवनो होनोब्ला जोङो मोसौ नांथारगौमोन मानै मोसौ बेनिफ्राय जोंनो मा नांगौ हालेवनायाव नांगोल नांगौ नांगोलनि जुंगाल बेफोर गासिखौबो जोंनो नांगौ आरो दा बे नांगोलखौ जोङो माबोरैहाय बानायो होनबा दंफांनिफ्राय दाननानै बानायो दा नांगोलफोरखौबो जोंनि बर' ओ बर'फोरानो ओ गासिखौबो आखा-फाखा दानानो जोंनि बर' ओ बिफाफोरानो माने जेन'बा नांगोलफोरखौ बे दंफांजों दानो आरो। दा माब्रै दानो बेखौबो रोंखाजोबोमोन नालाय गावबा गावनो दाननानै मा गोदोनि दिनावहाय नांगोलफोरखौ जगार खालामनानै लायोमोन आरो आरो खायफा दाननो रोङाबा मा बायनानै लागोन गुबुननिफ्राय बेबाय दि आरो दा बे नांगोलावहाय बेबायदिनो मोनसे नांगोल हाखौ एवखुनो थाखाय मा नांगोन नांगोलावहाय मा भाल दोनानै लाग्रोगोन आरो दा औ लहानि। भाल दोननानै लागोन आरो बेबायदि दा बे हालेवनो थाखाय मोसौ मानै आरो नांगोल जुंगाल बे नांगोन दा बेजोंहाय हालौवगोन आरो आरो दा गोदोनि दिनावहाय बेबायदि बाराद्राय बुरजा। मा माइफोरखौ गायनो हायामोन आरो मानोना मोसौजोंसो हालौवो नालाय दा मोसौजों बाराद्राय बुरजा हालेवनो हाया। नांगौसेबांनिल' हालौवनो हायो आरो बे बिनिखायनो मा गोदोनि समावहाय बानाय बांद्राय बुरजा-बुरजा आबादखौ मावामोन आरो ओमफ्राय दा बेफोरबायदि आ आबाद मावनायाव गोदो हायाथ' आरो बांसिन मा खालामोमोन ओ थाखा फैसा गैयिनि थाखाय मा ओ गावजों गाव बिदि हेफाजाब होलायनाय आरो सोरबा हानायाथ' ओ हाजिरा होबाय आरो हायियाथ' मा गावजों गाव जेनेबा दिनै बेनाव हालेवनाय गाबोन बैनाव फाला बदल बेबायदि हालेवहयोमोन आरो। दा बेबायदिनो हालेवनानै मा माइखौ जोङो गायगोन आरो दा गायनो थाखाय जोंनो मा गायनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोराथ' आखा फाखाखा गासैयावबो मावनाय दांनायाव दा जोंनि बर' आ आइजोफ्राबो बेबायदिनो ज' ज' गायलाय लायोमोन आरो दा ओ हाजिरा बो लागोन खायफा खायफाथ' बिदिनो सावरि मा ज' ज' गायलायलायनाय आरो दा गायनायाव जोङो सिगांग्रो मा खालाममोन माइखौहाय जेब्ला फास गायगोन अब्ला मा खालामो ओ गावाबागाव धोरोमखौ लानानै मा सोरबा सोरबा ओ बेवहाय फुजा होगोन आरो सोरबा सो सोरबा मा इसोरनि जायखिाया बोर बिनानै ओ बे माइखौ थुगोन आरो जाहाथे बेयो औ आर'ज गाबनायनि गेजेरजों माइ गायगोन जाहाथे बे माया मा मोजाङैाय मा देरलाङो आरो मोजां बिथाइ होयो बेनि थाखा ओमफ्राय मा इसोरनाव बोर बिनानै जोङो बे माइखौ फुजेनगोन आरो दा बेबायदिनो माइखौ गायै गायै गायनानै आरोबाव मा गायखां हां गायो जेब्ला गायखांगोन अब्ला मा जायो जायो जों जोंनि बर'फ्रा नांगोल जांख्रा होनो ना जायखौ बेबायदि नांगोल जांख्रा गायो आरो। दा बे नांगोल जांख्रा गायनायावबो मा खालामो गोबां ओ बेवहाय मा माव बोनानै खस्थ' मोनो नालाय दा गोदोनि दिनावथ' सानसे साननैजों गायखाङामोन गोबाव दिन लायोमोन मा मा एसे एसेल' गायोमोन नालाय दा ओ गोबाव दिन गायनानै खस्थ' मोनबाय नालाय दा ओंखायनो ओ जयैहाय मा जा बाहाय रंजानायजों मा माइखौहाय बयबो फैनानै गायो आरो ओमफ्राय दा बेवहाय मा खालामो ओंखाम जाहोयो आरो बे नांगाल जांख्रा जांख्रयावहाय दा बे नांगाल जांख्रायाव गोदो गोदायथ' आरो बांसिन मा खालामोमोन हाब्रु फुलाय लायनाय गावजों गाव बेबायदि मोनसे रंजालायनाय खालामोमोन आरो। दा दानि दिनावहाय नांगोल जांखाल जायोब्लाबो एसेग्राब मानि बेबायदि गोदोनि बायदिखौ नुनो थांलिया। गोदोथ' मा होसो होसो मा हाब्रु फुंलायलायनाय बेबायदिबो जायोमोन आरो ओमफ्राय दा बे नांगोल दांख्रायाव जों ओ गायखाङोब्ला बयबो मा जयै फैनानै आरो बबावबा माहायबो गायखांनायनि मुङाव सा इसोरखौहाय मा साबायखर बावनानै आरो मा खालामो बेवहाय गावबागाव ना न'खराव फुजा होगोन आरो बिदि इसोरनाव आर'ज गाबनानै मा ओ माइ गायखांनायनि मुङावहाय मा खालामगोन ओ आर'ज गाबनानै बयजों लोगोसे जयैहाय अनलायनानै जागोन आरो दा बेबायदिनो गोदोनि सम सुबुंफोरा आबादखौ मावनानै जायोमोन आरो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोन।
औ नोंथां जोंथिंबो बेबायदिनो गिबियाव मा होनो जों मा होनो जाखिनि माइखौ गायगोन नांगौ जखानि माइफोरखौ मा होनो मोजां फोनानै लाग्रोबाय खोथियाखौ खोथिया फोनो थाखाय जोङो ना सिगाङाव मा होनो बै सिगां बोसोरनि मा होनो जोलै होनो बेखौ बेखौ मोजाङै दोनखानांगोन जेनेबा बेसेबां ओमफ्राय इदिनो गावबा गावनि हानि बिबांखौ नायनानै बेखौ सोमनाय जायो आरो ना। जेब्ला सोमनानै माइया मा होनो गाजा बेरगोन आरो बेराफारसेथिं बै जा खि नि बे मा होनो माइखौ गायगोन बे हाफोरखौबो खारायनानै लाखानांगौ नांगौ जखानि दै होनानै। नांगौ जखानि दै सोआबा मा होनो जोंना आबादफोरा मोजां जाया ना माइ आबाद फोरा बेनिखायनो मा होनो गिबियावनो नांगौ जखानि दैफोरखौ जोङो जगायनानै मोजाङै हाखौ मा होनो सि गिबियाव खारायनानै लाग्रो नांगोन लाग्रोनांगोन उनाव जेब्ला मा होनो खोथिया-खोथिया जेब्ला मा होनो फुजानाय जागोन होमब्ला बे खोथियाखौ फुनानै नांगौ जखानि खोथियाफोरखौ फुनानै ज' आइजोफोरा लोगो नांनानै फुनानै दखाननि मा होनो खोथियाफोरखौ बै जेनेबा जेब्ला हाया जागोन होमब्ला बे हायाव मा होनो राननानै। हौवाफ्रा राननानै हैगोन आरो ना बेसेबां जखाननि गायगोन जेनेबा सोरहाबा औ मुथा मुथा खानानै लांङो आरो ना जेनेबा लांनो मोजां जानायनि थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो सोरहाबा गेसें गायो सोरहाबा गेबें गायो बेबायदिनो माइ एलाय एलाय जेनेबा एसे दै मा होनो दै बाराव एसे गसाफोरखौ गिदिर गिदिर होनानै गायोबा सा बसिन जायो आरो मा मा होन जायफोराव हासार बरहा बेफ्राव एसे गोजान गोजान आरो मा होनो
औ औ दा नोंथांङा जे गेसें गुबुं होनदों बेखौ गेसें गुबुंङै आ मा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा।
गेसें माने नोंथां एसे गोजान-गोजान गायनायखौ होनो आरोना ओमफ्राय गोबुं माने एसे खाथि खाथि गायनायखौ होनो जों मिथि बेबादिनो। हालायो जोब स हाया मा होनो एसे गसाया एसे गिदिर गिदिर। नालाय जोंथिं हाया मा होनो दैफोरखौ मोजां मोनोना जोंथिं माइया मानो मोजांङानो जायो आरोना। बेबायदिनो जों मिथिं गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो। मा होनो माइब्रा माइसालि आसु मा होनो रनजित फरि मल गासिबो रोखोमनि आरो दा गोबां गोदान गोदान रोखोमनि माइ फोरबो ओंखारबायना नोंथां बेबो जोंनिथिं हानाय मावनाय जा जायो आरोना बेबायदिनो मा होनो नोंथां होननाय बयदिनो जोंनाथ' मा होनदाना सानसे साननैजोंनो गायखांङो आरोना गिबियाव मा होनो सिगांङावनो हाफोरखौ माबा। दाथ' नांगोलजों हालेवनाया जाखालाना बयनाबो बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो बिगाब्रै बिगाबा जेनेबा जाखिनि न'आव जानो आन्था आरो सोरहाबा जेनेबा जानो खमफोरा फाननोबो हायो आरो जाय दाथ' मा होनो जेनेबा बुरजा बुरजा हा थानायफ्राथ' मा होनो जेनेबा मा होनो बेलेगफोरनो ओ फानहरनो हायो आरो ना।
औ औ
बिदिनो मा होनो जेब्ला गाय होनब्ला नांगोलजों खारबाय आरोना ज
जौ बेदर बर'फोरनाथ' एसे जौ बेदरबो जानाय जायोना नोंथां जौ लोंग्रा जौ लोंबाय ओमफ्राय मा मा होनो जौलोंङैफोरनो मा होनो एबा मा होनो थान्दाफोर होनाय जायो आरोना थान्दा आरो आरो बेबायदिनो मा होनो फुंनि समावबो फुंनि जामुं होनाय जायो सोरहाबा मा होनो दाथ' गरम बोथोरना सिंग्रा मिस्थि बिदिनो बायदि रोखोमनि जाग्रा होनाय जायो आरो ना दा बेबायदिनो मा होनो नांगोल जांख्रायाव गोबां रंजा बाजा दानाथ' मा होनो हाब्रु फुनलायनायबो जाला नोंथां बिदिनो रंजानाया रंजायो बेबायदिनो ओमफाय मा होनो न'फ्रावथ' दाना बांसिनानो मावग्रा थालाना बिनि थाखायनो मा होनो बयहाबो हाजिरा लानानै गायो आर ना हाजिराफोरबाबो हाजिराफोरखौबो जाहोयो आरो ना। बिदिनो सानसे साननजोंनो हायो जोंथिंखौ दा साननै सानथाम बांसिनाव बिघाब्रै बिगाबा हा फोरखौ आरोना जेनेबा इसफोरो बिराफोरबा सानथाम सानब्रैया लाबाय होनबा सिगांङावनो बयहाबो मा होनो फुनायावबो बुरजाखौनो लाखाय ना हाजिराफोरखौ आरो मा होनो बिनि उनाव आरो मा होनो गायनायावबो जाखिनि मोनो बुरजाखौ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ दे।